ओ नै ओंखाम संनाय सिदला सिबदां
एह होजों दाबो मादै मोननाव दं?
माथो सासेना लिसखौनो नुवाखै आंलाय बिनिखौलाय।
माखो
माबानिया हाबनायनि माबानायनि निसा
नों बै पेमेन्टाव थुनांगौ ब्रा
हा
पेमेन्टआव थुनानै नायलाय नोंनिया ओंखारगोन ना ओंखारा
आंनो जायाखैबा कमप्लिट जायाखै दां
जोंना जाजोब्बाय मादैनाबो जाबाय
हाबखो
मादैना आ आंना सात सपनाना सिक्स सिक्स बिसिबांबा
बेना बारायबायहाय बि बिना बारायबावबाय सबना आदस' बिसिबांबा जाबाय
ए
नोंनाबो एबार बारायसिगोन ने
जानि रायज्लायहरदों नोंजों आब' आब सफनाया आब सफना हरदोंमोन
हराखै आं मेसेजाव नुफैदों थ नोंसिोरनि गासिबो
ए
सासेनि नुवाखौ माथो मेदामनिखौ बे मेदामना
मेदाम बे मेदामनानो आसुआ मेदामनासो आदसुनि आदसुआ
ओ माथो सपनानि नामसो उनाव खनसे फैफिनबावदों मेसे
आं बे मादैनिखौसो आपलड खालामदों सपनानो नाम गोदान फिनाखै माथो ग्रुबाव
हो
सपनाना दहायनि आनो
आंनाव फैदों र' आबाय होमब मोननाय र नायफिननायसगो
औ
बखनो हाया दाथ'
अहो प्रसेसिंआवसो दं।
फैयाबा
न फैयाब्ला न बहायनो जों थांजायाखै बिसोर मादै माबो थांगोननो खोलाहा
ए
अलग मोननाव ओरैनिथिंबो
उम है आं देहा लोमजाबाय थानायानै मोनदोंमोन दोनैसो एसे आराम मोनदों मैया सानसेया खर' साबाय
ओ
रायलायनिनो
हम
टाइमानो मोनलायलाङा माथो बेनाव बुदोंमोन आङो माबा नोंबो बुबा आंबो बुबा ओरै माबायोदां कमप्लिट बे फला कमप्लिट माबा दि
ओं बिदिनो देखायदों मादैनो सांग्र जाब इमकमप्लिट जाबायसो होननानै खिथायो बे नाम्बारा
औ बेयाव बुबा बिदिसो होनबाय थादों
औ
आरो नोंनाव बुबाय नोंनाव बुफिनबाबो बेबायदिनो होनलायबाय
ए होनोमबालाय बै बेबुहरबा जागोनदां
हो
बे मादैया बुहरबा जागोनदां नोंनाव
उम बे बुबा बेनाव जाया
औ
कमप्लिथ जाखानायसो बे नाम्बारासो होन्नानै बुंदों
ओ
आरो नोंनाव आं दहाय रिं बुदोंमोन ना रिंदों दा
औ औ
नोंथ' नेटबो खुलियाखैना! उम
खुलिनानैबो ओमफ्राय हमनानै हमबा दानलांफिनदों हारसिंनो
आं दानबाय नेथ' होनदों
ए उम
आमफ्राय बुफिनबा कमप्लिट खिन्थाबाय आरो नोंनिखौबो
ओ
बिदि आरो बिलिसानालाय?
बिलिसायाबो नायानो नो
हो?
रायलायाखैनो बियो
ए
उम हा
एहे
बेसोलाय आराम टाइम फास खालामनो हायो आरो खाम खोमोना थिया जादों नामा?
गसंनानै
है बाबा नों मानो इदि दिसथाबथारहाय जोंना आजाया। आदौ ओरैजा
जिरायबाय?
जिरायाखैहाय जिरायनो रोङा दाबो
खै मास जाखोमोनलाय? खै मास जाखोमोनलाय उम ए सयावसो जिरायो
पास मास जाबाय पास मास
सय मास जानाय थां माथां बिदि मोनदों आरो आं
ओं सय मासाव हाबदों दायो।
मो ओंख्रि मोनजाखो मेदामनावलाय?
माबा खुमब्रा ओंख्रि ओमफ्रायो अमा बिबु एवनाय
ओमफ्राय
ओमफ्राय नाफाम बाथोन
बायनानैसो लाबोखोना आबेनिसो लाबोखोहाय
मिथिया
क'क्राझार ना दंना गैलानो सोंलाय
माबाया माइब्राया
बे
दङ'दां माथो दहाय आंनो जासिलायदोंमोन आं लोङाखै ह
सोरां बारां संना लाखाबा मालाय जिरायबा दा
औ एफा गरमावलाय ने
उम दुगैनो आंहा मोनायाव दुगै दुगै लोमजागारदोंहाय खद थ' दे ससे थाबाय मेंसोगारनाय जादों।
ए डक्टरनाव थाङाखै?
थाङाखैबोहां जन्दिस जादों दाहां मैयासो एखदम खर'आ सानसे खर' सानायखौ लानानै मावथाबबाय थाबाय दा
जन्दिसनि मुलि गान
आङो माबायो बिदि गानदोंमोन आं दाखलै गानफुंजोबासैबो टायमानो सुनो मानो
उम
दिगदार जानानै
उम
जि खुस्थु'रिजों थाव नारेंखलजों लगायना खर' माथाव फुननानै लानानैसो सागादोंहाय ओमफ्राय दिनै जेबो मोनासै आरो ओमफ्राय देहायाबो गोरासिन मोनबाय
ओ
नङाबा ससे थाबाय बानो मेङो ससे थाबाय बानो गोबाव जाबायमोन आरो बिदिया बै द'खान हैबाय थानाय समावनो
ओ
बिदि जादों
उम बिदि ओ दि बेलथिया बेलथाया बेलथाया बेलथाया गोलैयो बेलथायनोल' नागिरदों
हनै गोलैसै मबायला
उम
मा ओंख्रिमोन।
है दहाय ओंख्रियानो माबासोमोन दालि जहल। मैथा फुल। ओमफ्राय बानलु गोरान सामब्राम। बुरजा होनानै देदां ओंखामा खहाबबावोसो बेजों बिदिजोंसो।
औ औ।
गोखैयानो जाबावाखै गोखैबाबो गोरलै गोरलैमोन ना मैथा फुला।
ए बै मैथा फुला।
उम गोथावसो बाथोन एवदां बेखोनो। मैथाजों एखे होनबाबो थावसिनहाय बेना थेसा थावसिनो।
औ ए। आजाया। मिनिलायदों माखौबा गाबा दे आजा।
ओ नोंसोरना बे गोथाङा कमप्लिट जानानै थुबाय आरो ने
औ।
हा नुबाय ‌गेजेरनियासो‌ दा हो गेजिरनिया उम जायाखै आंना आधायावनो दङ।
बड'आ फन आं खननै खन्थाम थुबाय आं।
हो
खननै ना खनथामसो जाबाय आं थुनाया बेखौ।
नङा खनसे कमप्लिट जाख कमप्लिट जायाखै मोनसे।
जायाखै हाय।
गोथां गोथाङा फुल जाबा थुनांगौ आरो ओमफ्राय हबाना एसे थाब थाब जाफिनबाय थायो।
उम।
खनसे सुखांनो हथाय एसे थाब थाब जायो।
ए।
खायाखै।
उम।
बै गोजौनासो माबा नोंसि माबाखानानै सातमिनित लिरनाया
ओ।
बेसे फुर गान सुदों आंहा मा जाखोसै ओमफ्राय होा
येल्ल' कलार नाङा?
गोजौना सारनै लिरनाय गोनांआ।
बेखायनोथ' गोजौनि गोमो खाालार गोमो जाह दा बेना औ औ बेबो बेबो खालामो बेखौबो।
ए बेसो जादों बेखौ खालामबाय आं।
औ।
बेखौ थुनांगौखौ थुनांगौ आरो?
औ। जोंना दाख्लि मादैजों आंजों रायलायनाया बार' मिनिट जा गोबाव जाबाय होनोमबाबो दानलांस्रायाखै मिथिगौ?
दाबोथ' जों नै गोबाव जाबाय दा।
होमबाबो बार' जाबावाखै जोंना दायो।
हो?
बार' जाथ'वाखै।
जायाखै जानाया होमबाबो गोबाव मोनथारबायहां।
औ ओमफ्राय मारै जों दाख्लै रायज्लायनाया बार' मिनिटनि पन्द्र' सल्ल' मिनिट जाबाबो‌ दानलांस्रायाखै।
ए।
दा नायनायनि र' दानथ'
सबनायाबो टाइम होनो मोनबा दहाय फैनायाव। दहाय फन हरदोंमोन आं दाहाय हरगोन आं होनदोंमोन सफ'नायाबो गावना फेसन फैनो नागिरदोंनो आरो बे फैखांबा हरगोन आं होनदोंमोन आरो।
उम गैया रायलायनायानो जाया।
ओ।
र माइ गायखांबासो एकदम माबा जासिगोन।
औ।
माबे?
आलिगसि। मबेला लाना थायोबा उम। हैै दाउआबो एफा
हो?
आयु आयु आयु बिदि बिजि बिजि बिजि जोंना राजाया नै बाब्राबलाबायदों। ओंखारनो नागेरनाया। दुसथ'खा आरो देरबावाखै देरबाथ
खवा हिङा
देरबाथ आरो मा जाबावगोनथाय दानो इसेबां दुसथखा।
गसख' ओरैनो सेंग्रा दुस्थु जाहांनो रोंदों।
आयु ओइ दखबादिनि गथ बुजागोनबो आंजों।
गखबारिनि गथवा इसे दुस्थ जाहांनो रोंदों नामा?
औ
गंगारालाय हामनानैसो फैदों ना फुंना फैदों?
हा?
ए गंगारा हामना फैदों ना फुंना हा?
हामदोंसो मानसिया मानसिया हामदोंसो एसे औ
जोंनावसो माइ गायफैदों बिमाया